हेलौ
उम खोनाबाय
ए एसे नांदोंना
औ
ए
एम्बु गाबना खोनाफैबावो जायो दे उमबा लाय
औ जोंथिं एम्बु गाबोलै
दुब्लिबारावसो थाङो नामा दुब्लिबारि गेजेराव
दुब्लि बारियाव नङालै खाालबारावसो
दाना दुब्लिबारि गेन्द्रिया बे खार बाहारा
जायो जाम्फैनियावसो बावनै नोंसोरथ' गिबावगोनसो
औ आं थाङा बिदियाव
ओहो नांबावा नै बेयावबो मिथिबाय
मोजां खोनादोंना
एसे नांदोंदां बारा नाङाखै
मोजां खोनाफैदों खोनानायालाय
ए दा मा जायो दसे थानानै थांलाय फैलायसो मानि
मा ओंख्रि जाखांखो
खान्थाल बेगर मैथा ना भाजा
बा मालाय गोथाव गोथाव
नोंसालाय
जा मिरामिसोलै दिनै माबासो अ गाबोनबो फुर्निमा दिनैबो रबिबार
ए रबिबाराव जाया नोंस्रा
उम रबिबारावबो मिरामिस
जोंना मानिया रबिबार थबिबार पुर्निमाबाबो लागावबावोसो जाबावोसो
जोंनाबो हरै न'आव जालाबायो
उम फालियालै आङो
फालिया नामा
मालाय नआव आइमोन फालियोना आं फालिया
देनां फालिगोन होनदोंब्रा नोङा
उम पुर्निमाबा फुजा होजासिमल' जाया जोंहा न'आवल' बै बाथौआव फुजा होजासिमल'
ए जोंनाबो बेबादिनो मन्दिराव गामियाव थाब खांबाथाय जानायानो जानाय जायो जोंनाबाय न'आव
औ जोंहाबो गाबोन थांनांसिगोन आंहाबो फुजा हैैना बायनांसिगोन
होद नाङालै आंनो मा मोनो आं‌ गोसथोनाय लायालै‌
मा?
दुखुनिया‌ ना फेसबुकनिया‌‌
फेसबुकना
ए